बां
नोंथां आंनि बुंनाय बाथ्राखौ खोनादों ना नोंथां?
औ औ खोनादों।
औ बिदिब्ला नोंथां खबरफोरा मादि?
फोरथ' दासान्दि मोजाङैनो दङ होनजायो।
औ औ
औ नोंथांनालाय?
आंनाबो बिदिनोसै।
औ
औ दा ओंखाम जाबाय नामा नोंथां?
ओंखामाथ' जाथ'वाखै दासो संगासिनो दङ।
औ
अब्ला बुंदोलाय नोंथाङा आंनाव कल खालामनायनि गुबै जाहोनखौ?
नोंथांखौ आं कल खालामनायनि गुबुन गुबै जाहोनानो जाबाय माने आं नोंथांजों मोनसे टपिक लानानै फैदोंमोन आरो आं बे बाथ्राखौनो सावरायनो सानदोंमोन नोंथाङा जुदि फ्रि दंबा सावरायनो हागोन ना नोंथां? औ आं माने ओ बैसागुनि बागै माने सावरायनो सानदोंमोन औ नोंथा नङाबा नोंथाङा सावरायना होग्रोनो हागोन नामा नोंथां?
औ हागोन हागोन मानो हाया जानो अब्ला आङो बुंनोसै त बैसागो बैसागो आनो जाबाय जोंनि बरफोरनि बयनिख्रुइबो देरसिन मोनसे फोरबो। नङा होमब्ला नोंथां ओ जायखौ जोङो बे बैसागोखौनो जोंनि गोदान बोसोर महरै जोङो रंजा बाजायै बे खौ
औ
ओ फालिनाय जायो। ना गासै गासैबो बुहुम ओ गासैबो ज ज दाब दाब जायगायावनो बा गामि गामियै गामि गावबा गाव गामियावहाय जोङो बेखौ बरायनानै लाबोनाय लाबोनाय लाबोनानै जोङो उम गोजाम बोसोरखौ हगार हरनानै बे गोदान बोसोर जिहेथु बैसागो बेखौ जोङो बरायो आरो बेफोरबायदिनो जोङो रंजा बाजायै ओ ओ गुबुन जा गामियावबो जों जाहाथे बैसागु मोसानो थाङो। त बेनि नि बैसागो मोसानो थांनायनि सिगांनो जोंहा गोबां बिदिनो नेमखान्थि दङ नोंथां
औ नंगौ
अ जोङो बैसागोनि से थारिख से खालार फैनायनि सिगाङावनो गिबियावनो जोङो मा मोसौ बोरमा बेफोरखौ थुखैग्रोयो नङा होमब्ला नोंथां
औ नंगौ नंगौ
मानसि बैसागु मानसि बैसागु फैनायनि सिगाङावनो जोङो सानसे सिगां मोसौ बोरमाफोरखौहाय दैमायावहाय लांनानै जायफोरनि गामियावहाय दंग' एबा बिलो जाम फै दैमा बे बेफोरबायदि दङ बिसोरो दैमायावहाय दु थुखैनो लाङो आरो जायफोरना दंग' बेफोरबायदि बिलो गैया बिसोरो दंखलनि दैजोंनो थुखैनाय जायो। बे मोसौफोरखौ थुखैनो थाखाय ओंखायनो जोङो जि दिनावहाय मोसौ बोरमाखौ फोरखौ थुखैगोन बेनि सानसे सिगाङावनो जोङो मा खालामनानै लाग्रोयो लाव फान्थाव हालदि देग्लि लिति बेफोर गासैखौबो जिरादखौनो जोङो नागिरग्रोनानै लायो एबा जगर खालामनानै लाग्रोनाय जायो।
नंगौ नोंथां।
उम बेनि अखानायैहाय जोङो फुङावनो सिखारनानै बे लाव फान्थावखौ हानानै जोङो माला सुनाय जायो।
औ नंगौ नोंथां
आरो मोखौनि आसुगुर एबा मोदोमाव फोननोहाय जोङो खान्था एबा सारायनिफ्राय हांगार लानानै ओ जानाय थाव एसे होनानै जोङो ओ बेखौ मोखौ मोसौनियावहाय बिदि फोथा फोथा बेफोरबायदि गासिबो मो-मोदोमावहाय जोङो लागायनानै होयो बेफोरबायदि लागायनानै बोखांजोबनानै जोङो लाव फान्थावखौ लानानै ओ बिसोरखौ दैमायावहाय एबा बिलोआवहाय जोङो थुखैनो लांनाय जायो आरो नों थां रंजा बाजायै ग गथ गथायाइ आरो लावखार लावखारफोराबो एबा नखरनि सुबुंफोराबो बिदिनो गासिबो रंजा बाजायै गथ गथायफोरखौ लानानै जोङो थुखैनो थांनाय जायो आरो मोसौ बोरमाफोर खौ आरो बेनि उनावहाय जोङो मोनसे ओ मेथाइ जि दङ मोसौ बोरमा थुखैनायनिबो मेथाइ गैया होमब्ला नोंथां जेरैबायदि लाव जा फानथाव जा बोसोर बोसोर एरबाय था बेफोरबायदि बुंनाय मेथाइ दङ ना बे मेथाइखौ रोजाबै रोजाबैनो जोङो मोखौ मोसौखौहाय बे ओ थाराय थारायबो बुङोना थाराय होननाय मोनसे लाइ फां दङ बेखौ बे आरो दिग्लि गुति बेखौहाय लानानै जोङो बुयै बुयै आरो लाव फान्थाव हानानै लानायखौ बिसोरनि मोदोमावहाय सास्रि सस्रि जोङो बे सलखौ मेथाइखौ रोजाबै रोजाबै बिसोरखौ थुखैनाय जायो
औ नंगौ नोंथां
हाय जोङो ओ बिसोरखौ मोनसे गुवार लांदां फोथारावहाय जोङो बिसोरखौ गांसो जानो थाखाय बे सानसेनि थाखाय बिसोरखौ उदाङै हगारनानै होनाय जायो आरो नोंथां
नंगौ नोंथां
खालि औ औ बै सानखालिनो आरो जोङो बे मोसौफोरनो जा मोसौ मानसिफोराबो जेरैहाय बैसागुआवहाय गोदान सि जोम गस्ला बेफोरबायदि लाया होनब्ला
लायो नोंथां
बादिनो थिग बेफोरबायदिनो जोंबो मोसौफोरनि थाखाय गोदान फागा बाउनानै बिसोरनो गानहोनाय जायो आरो बेै खालिहाय मोनायाव जोङो आलारि बाथि सावनानै बिसोरनि थाखाय इसोरनियावहाय एसे आरज गाबनानै बे फागाखौ जोङो बिसोरनि थाखाय बावनाय जायो आरो गोदान फागा बिसोरनो गानहोनाय जायो
औ
बेनि उनावहाय बैसागोनि से खालार जायो से खालारावथ जोङो गिबियावनो जोंनि आबै आबौ जिहेथु थैनानै थांनाय बिसोरनि थाखायबो जोङो फिथा लारु जौ लानानैहाय बिसोरनो गिबियावनो जोङो फुङावनो सिखारनानैहाय दुगै दै लोबै गोथार जानानै जोङो बिसोरनो बावहरग्रोनाय जायो आरो जों जानायनि सिगांनो
औ नंगौ नोंथां।
जानायनि सिगां गिबियावनो जोङो बिसोरनो बावहरग्रोनायनि मोनसे हुदा दङ' ना जोंनि बर'फोरनि गेजेराव
औ नंगौ नंगौ।
औ बेनि उनावहायसो जोङो बिसोरनि जाखोन्दाखौहाय जोङो जानो हायो होननानै बुङो आ रो। इसे एसे जायो आरो बिसोरनि जाखान्दाखौ आरो बे ओ आरो सोरबा सोरा आरो गुबुन बे खालार खालिनिफ्रायनो अ आरो बेफोरबायदि बावहाब बावखांनानैहाय जोङो उन्दैफोरा गिदिरखौ मान बावो जि ओ दख'ना गामसा एबा आर'नाइ फालि बेफोरबायदि लानानैहाय उन्दैफोराबो मान बावो बेफोरबायदिनो देरसिनाबो उन्दैनो उम बोर सास्रि हरो बेफोरबायदि जोङो गावबा गाव मान बावलायलायनाय जायो आरो ना।
औ औ नं
औ बेनि बेनि नैथि दिननिफ्राय जोङो गुबुन गुबुन गामियावहाय दाब दाब जायगायावहाय गा मिनि सेंग्रा सिख्ला बा ओ गथ' गथाय बा बोराय बुरै बेफोरबायदिनो जोङो गावबा गाव मोनसे ओ हानजा दानानै जोङो गुबुन जायगायावहाय मोसानो थाखाय जोङो ओंखारलाङो मागिनो।
औ नंगौ आरो नोंथां औ नों थां आरो जे बैसागुनि बा दमासि दमासि खालि नोंथाङा जिबायदि बुंदों जे मोसौ थु खैयो जों जेरैबायदि मोखौ थुखैनायाव ला फान जेनेबा पानि लाव फान्थाव बेफोर बाय दि बायदि जेनेबा नोंथाङा बुंनानै थांखांबाय बेबा बिदिनो जोङो मो सौखौ बिदि थुखैयो जेनेबा मेथाइ रोजाबनाय थुखैयो आरो होमबा हालिनो जोंनिया मोनसे फ माबा मैगं थाइगं जे जल मैगं थाइगं जे जायो बि जायोना नोंथां।
औ नोंथां आङो बे खो खोथाखौ नोंथांनिसिम ओ नोंथांनो फोरमायनो बावदों नोंथाङा बुंनानै होबाय जोबोर मोजाङानो जाबाय। बेफोरबायदिनो जोङो गो खा गोखै बा बारिनि मैगं दिंखिया फस्ला। ओ बिदिनो गोबां दङ माथिगालदाब आरो ओ पात थो बेफोर बादि ओ लक गलाय मोन्देरनि मोनसे फाजा एबा ओंख्रि जानाय जायो आरो आरो।
औ।
बे बेदरजोंहाय संनानै।
औ औ आरो नोंथां। जे बैसाग। गु बैसागुनि एक थारिख खालि जेनेबा जे बैसागु बा बैसागु लास्ट बा बैसागु दानाव। नोंथांमोन निसिं बिदि जायो। जे बोसोराव खोबसेल' फैनाय बैसागु होननानै बिदि होननानै नोंसोरथिंबा जेनेबा। बा जेनेबा गद माबा मिथिं बा जेनेबा माबा फाथियो आरो। मोनसे।
रंजालि बैसागु। संनाय जायो आरो।
औ जायबा बेयाव जायबा बेयाव नोरै नैफोरबायसा। गथ'फा गथ। थ' जेनेबा जोंनिया अ गथ'। थाय बिदि आरो।
बोरा औ बोराय बुरै सेंग्रा सिख। ला जोङो।
औ।
बैसागुनि लास्ट दिनावहाय जोङो बैसागुखौ बिदाय होनो थाखाय बेफोरबायदि मोनसे। रंजालि फोरबो खुंनाय। जायो आरो आरो बेयावहाय जोङो गासैबो बो ज' ज' लोगो नांलायनानै ओ बिदिनो जालायो रंजालायो मोसालायो जोबोर थामसाफुरथि खालामलायो आरो आरो बेफोरबायदिनो जोङो रं रंजायै रंजायै बैसागु बोथोरखौ ओ बिदाय हरनाय जायो आरो
औ औ नंगौ नोंथां
जोङो रंजायै बाजायै बैसागुखौ ओ बरायनानै लाबोयो जिहेथु आं बुंलांबाय मोस मोसायै मोसायै मोसायै जोङो से थारिखनिफ्राय स्नि बे मोसानायखौ जोङो स्नि खालारावहाय फोजोबो आरो आरो गुब दाब दाब जायगायाव ओमफाय जोंङो मागिनो थांङो होनाखै होनबा आं नोंथांनिसिम मागिनो थांनानै मोनबोनाय जि गासैबो जयैनो जोंङो खाना जानाय जायो आरो जयै ओंखाम संनानै जायो आरो बेदर फिसा बेफोरबायदि संनानै जोंङो जमायै जालायनाय जायो
औ नोंगौ नोंथां
अब्ला नोंथां
औ
मोनाब्ला आं मोनसे खोथा बुंनोसलै जोंहा समाबो जानानै फैबाय अब्ला दिनैनि सावरायनायखौ बेयावनो दोनथ'नोसै नामा
औ नोंथां
औ औ
औ दे बिदिब्ला गोजोन्थों औ